खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंनाय मा खौरां
औ नोंथाङा मोजांना खबर सबरा
औ मोजाङैनो दं आंबो
ए माथो ओंख्रि जानाय?
जाथवाखै नै दाबो संगासिनोसो दङ
ए माबा ओंख्रि संदों नोंथाङा
दाउ बेदरजों जोगोनारजों संदों
ए
ओमफ्राय नोंथाङा मा मावनानै दं दासान्दि
आंबो दा न'आवनो दङ ओरै आबाद मावनानै न'आवनो आबाद मावो ओरै थारुन गय फाथो आरो न' खाथियावहाय आंबो दखान होयो फकरा साहानि गला औ
हाब नोंथांखौ आं उम सावरायहरनो सावरायहरनो साननानै फन हरनो साननानैसो दंखायोमोन नोंथांनाव आथिखालाव मा मा आबाद दङ माने मैगं थाइगंफोरा लायनो लायनो साननानै दं आङो
आबादफ्रा दा थारुन दं ओमफ्राय फाथो दं ओमफ्राय फोरलाबो दं आरो आरो खुमब्राबो दङ गोबांनो
औ गोबां दिहुनथारदों नामा मैगं थाइगं नोंथाङा देग्लायबो
औ बिदिनो दङ नै बिगासो दङ माने नै बिगासो हायावनो दिहुननाय जादों देग्लाय
मुलाम्फायाबो गोबां मोनबाय जानांगौना
मुलाम्फायाबो दङ बिदिनो जि रोजा गारबा थामजि रोजा फैयो आरो
औ औ थिगानो दं माने आङो दासान्दि ओ हाथाय बाजारफ्राव फाननाय मैगं थाइगंफोरखौ माने बायनो बोरैबा मोननानै दं आरो मानो होनोबा गोबां गुबुन गुबुन माने फालांगि खालामगिरिफोरा माने मुलाम्फाखौ नायनानै मैगं थाइगङाव मुलि हासार बायदिसिना होनाया जागासिनो दङना बिनि थाखायनो बेफोरबायदि मैगंखौ जायोब्ला देहायाबो खहा जायो बेनिखायनो दा नोंथां आंनिया ओइ मोजाङै गायनाय हिसाबै न'आवनो गायनाय बा बारा मुलि होआलासिनो गायनाय हिसाबै आं नोंथांनिखौनो लायनो सानगासिनो दंखायोमोन
औ आथिखालाव मानसिफ्रा माने रासायनारि हासारखौ माने आबादाल' बुरजा जानांगौ होननानै माने गोबां बाहायो आरो माने जोंनि खाथियावनो दं खाथि खालायावनो आं बुङो बिसोरखौ मानि रासायनारि हासारा मोजां नङा होननानै नाथाय अब्लाबो बिसोरो मा खालामो बै हासारखौ बाहायो आरो जायनि थाखाय माने देहाफ्रा आथिखालाव लोमजानाय साजानाय आथिं सानाय इउरिक एसिड बारायनाय बायदिफ्रा बारा जागासिनो दं थेवब्लाबो थेवब्लाबो मा खालामो बिसोरो मानि गायसोमो आरो मानि गोबां आबाद दिहुननांगौ होननानै
नंगौ नंगौ थारैनो आं दाखालि बानलु आरो टमेट' लाबोदोंमोन आरो नोंथां बाजारनिफ्राय हाथायनिफ्राय आरो दानाथ' मोनायाव जानाय जायासै आं बेखौ दोनबाय आरो अखानायै जासिगोन होननानै दाना अखा नायै नायब्ला बानलुआबो सेवजोब्बाय टमेट'आबो सेवजोब्बाय बेफोरबायदि मैगंखौ जुदि जानाय मोनब्ला देहायाव बेसेबां खहा जागौमोन नोंथाङा साननो गोनां बाथ्रा
औ लै नोंथां
औ आरो बेनिखायनो औ आथिखालाव बेफोरबायदि मैगंफोरखौनो जानानै सुबुं माहारिफोरनाव बेमार आजारा जागासिनो दङ जानाया जोबब्ला आरो माखासे माने जेंना फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरनावबो नुजाथिदों जेरैहाय मैगं थाइगङावबो थाबाय माखासे आरो बाहेरानि जाग्रा जो जानाय जाय बुस्थुआ जेरै थाव बारा बायदिसिना आरो दोननानै दोननाय दोनथुमनानै दोनथुमनानै दोननाय जाग्रा मुवाफोरखौ जानानैबो माखासे गथ'फोरा दाखालिसो ओ मा होनो बेखौ देहाया गाज्रि जादोंमोन गोबानाय बायदिसिना लोरबां जानाया नुजाथिदोंमोन गथ' उनाव
नंगौ नोंगौ आंबो नुसोगारदों फेसबुकाव माने हगारदों मानसिफ्रा माने ओरै फटल ओंख्रि जानानै उदै सानाय मोदोम सानाय जादोंनो ओरै आरो फटलफ्रावबो माबा ओंखारदों माने रं ओंखारदोंनो माने आखाइयाव दांबा नांगुलायैनो माने गोबां मानसिफ्राबो सावरायदों आरो फेसबुक ससियेल मिडिया यावबो ओंखारसोदों बिदिया
औ माने बे फथल मोनखानायखौनो कालार रं होनानै गोथां नुनायनि थाजा नुनायनि ओ खाालाराव सोमनानै गोथां रंङाव सोमनानै फानदों होननानै गोबां मानसिफ्रानो अजद दैखांनायखौ आंबो नुनो मोन्दों आरो आथिखालाव मा बुंबावनो गोबां जाबाय मैगं थाइगंनि बेसेनाबो माने बाजौ रांजों आथिखालाव जेबो बुस्थुखौनो मोनै बायदि जाबाय मैगं बोथिसे जानो थाखायल'सो मोनसै होननाय बायदि।
नोंगौ नोंथां। मानि आंबो आबाद गायो हिसाबै आंबो मिथिगौना मानि खरसाया बेसेबां जायो। हनै बेगरनि दामानो आजां गाजां जायो आरो नोङो जायगाखौ नोङो ट्रेक्टर होनानै हालेवनांगौबा माने थावफोराबो बेसेना सेजौनि बारा जाबाय आरो गासिबो बिथिङावनो माने औवा थौवा ओरै नोङो बेरा होनांगौबाबो नोङो हनै ओरै जानला होननांगौबाबो मा जायो खरसाया गोबां थांसै आरो बिनि थाखायनो मा जायो आबादफोरनि खरसा दामफोरा माने बारायनायखौ नुनो मोनबाय आरो। आं बेखौ माने फानग्रा हिसाबै मिथियो आरो।
नोंगौ। नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो थार आरो आथिखालावथ' बयबो ओ गोदोनि बायदि नंला नङा ओमबा माइ आबादफोरखौबो मोसौजों हाल एवनानै गायोमोन गो दो जिग' जिग' गायनायखौ नुनो मोनोमोन गोबाव सम लाब्लाबो माने गायजोबो बोमोन आरो। आथिखालावथ' बिदि नंला ट्रेक्टर होनानैनो साननै सानथामजोंनो गायजोबसै आथिखालाव। माने आथिखालनि सुबुंफोरा सान्दुं अखा बेफोरखौबो बारा सैज्य' हाला नालाय बेनिखायनो दा थाब गायनाय थाब हानायखौनो नायसै आरो बयबो।
औ। सिगाङावबो आंना मानि मोसौ हालिसे दंमोन माने बै आंनाथ' सिगाङावहाय हा गैयामोन नालाय मोसौ बिदिनो मालायनावहाय हाजिरा मावलाहैयोमोन। एवहैयोमोन दा बिदिनो मोसौखौ फाननानै आङो बिगानै हा बायनाय जा दों आरो ओरै गामि खाथियावनो बै दुब्रिबारि गोलैयो बेयावनो आं आबाद मावो दा। दा बिदिनो आङो मोसौखौ फाननानै स्निजि रोजासोनि मोनदों आरो। बे स्निजि स्निजि रोजा बेखौनो हा बायनानै आं दा बेयावनो आबाद मावनाया सोलिगासिनो नोंथां।
औ औ। नंगौ नोंथाङा मा बेसर सबाइ बेफोरनि आबादखौबो मावो नामा?
औ आङो एबारनिफ्रायहाय बेफोरखौहाय गायनो सानदोंमोन साननायालाय। खिन्थु बेसरखौसो बोरै मावनाय जायो बेखौ आङो बुद्धिसत मोनाखै आरो।
अ बेथ' गोरान आबादसो जाहैबाय नालाय बेथ' मेसें बोथोरावसो मावजानाय आबाद। दैज्लाङावथ' बेखौ मावा नालाय दा मेसें बो थोराव नोंथाङा बेखौ मावोब्ला मोजां जागोन आरो। सोरबाफोर रोंगौथि गोनां सुबुंनिफ्राय मिथिनानै लायोबा आरो गाहामसिन जागोन होननानै आं सानो। मानो होमबा आथिखालाव गोनोखो मुगाजों गोरोबनानै माखासे जौगा थाखोनि आबादफोरखौ मावोब्ला मोजां जायो। मानो होनोबा ओ फालांगि महरै नोंथाङा आबादखौ खालामगोन नालाय बिनि थाखायनो एसे
माबोरै दिहुनबा मोजां जागोन माबोरै दिहुनबा मुलाम्फा जागोन बेखौ मोजाङै नायबिजिरनानै मावोब्ला मोजां जायो।
औ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथाङा मोजांखौनो बुंदों थारखौनो बुंदों। मानो होनब्ला नोङो माखासे बिथिङावहाय आबादखौहाय जुदि नोङो मिथिया हसिया मावोब्ला मा जायो। नोंहा खहा जानो गोनां जायो आरो। जेरै आंबो सिगाङाव जादोंमोन माने आलु खौ गायदों आरो आलुआथ' जोंना हाया एसे ओ मा होननांगौ बेखौ माने दै थायो आरो इ से अखा हायोबानो दाना सानसेखालि मा जाखो गोजां बोथोरावनो अखा हादों आरो दाना आलु गायनायावहाय आंथ' मिन्थिया अखा हाबा गाज्रि जायोना मायो दाना जोङा द'लहा जाहैबाय हाया दाना गायनायावहाय अखा हानायाव दै थाजोबदों आरो सानसेल' थादोंमोन दैयाबो थानाया बेनि उनावहाय दाना आलुआनो मोनसेबो जायासै थैजोब्बाय आरो आंहा बेवहाय गोबां ख'हा जादों आरो मिन्थियै समाव औ
नंगौ नंगौ नोंथां बेखायनो जायखि खामानि मावा मानो मोजाङै रोंगौथि लानानै बिनि सायाव नायबिजिरनानै मावनाया मोजां जायो होननानै आंबो सानो बेबायदिनो आथिखालावबो गोबां आबादारिफोर दङ' माने ओ गोजाम मुगाजों नो जेरै मावदोंमोन बेबायदिनो माव मावो नङा होमबा आथिखालावबो सोरबा सो सोरबा खायसे खायसेया जायनि जाहोनाव जेरै माइ आबादफोराव एसे ख'म दिहुनन्नो हानायखौ नुनो मोनदों बिनि थाखायनो एसे मुलाम्फा जायिखौबो बिथांमोनहा फोरमायदों नालाय बेनिखायनो एसे मोजाङै नायबिजिरनानै बा गोरों गोरा सुबुंनिफ्राय सुबुरुन लानानै मावोब्ला मोजां जायो
औ-औ एबारनिफ्राय आङो माने थांनाय बोसोरनिफ्राय होनजायो माने जेब्लानाखि आङो आबाद गोदान आबाद मावो अब्ला मा खालामो आङो बै जाय मानसिया माने गायबाय थाखायो आरो मावबाय थाखायो बैफोरबादि मानसिनिफ्राय सोंनानै लानानैसो आङो आबादखौ मावनाय जायो आरो दा बै समनिफ्राय माने जेब्लानाखिनि समनिफ्राय आङो मानसिफोरनाव सोंदों ब्ला जेन'बा बै आबादखौ बोरै मावो बिनि फ्राय मानि आंना आबादा ख'हा गैया आरो माने मुलाम्फा जाबोगासिनो बिदि जादों आरो दा
औ
नोंथांजों लायरायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों जे नोंथाङा आंनो खिथाबाय बोरै आबादखौ गायनांगौ जेनाव
आङो नोंथांनाव साननैसो उनाव बहल, खुमब्रा, सबायबिमा बिदिनो ओ भिन्दि दैज्लांनि मा मा मैगं दङ' नोंथांनाव आं बेखौ लायनो थांगोन साननैसो उनाव
औ जागोन दे मोजां जागोन दे औ औ दे होमबालाय नोंथां